अ हेल'
दोंना
औ खोनादों आङो औ
दायो नोङो रायलायनो सम दंना?
औ सम दङ दे रायलायजायो बुं
सावरायनो
दायो जोङो बर'फोरनि मोन गोरान गोरान खित थिनि सायाव हायो सावरायजागोन नामा गोरान खेथि माने आबाद गोरान आबाद बर'फोरा मा मा मा मा मेसें बोथ बोथोराव मावनाय आबादखौ जोङो मोननो हायो। उम बिनि सायावहाय जोङो गुवारै एसे सावरायनो जागोन।
औ जोंथ' आबादारि हारिखा नालाय दैज्लांनि माइ आबादखौ
बोखांखांनायनि उनाव
औ मेसें बोथोर मोनफैनाय लोगो लोगो माने जोङो गोरान नि थाखाय जों थाग थियारि जायो औ औ बे बेबायदिनो माइ हाखांनाय हाखौ हालेवनानै बेखौ बिदिनो फोराननाय जायो फोराननानै बेवहाय जों औ आबाद मावो बे आबादफोरानो जाहैबाय दालि बेसर आरो दानि आथिखालावथ' माबाबो फैयो थेमसि आरो बे थाव बहनग्रा मा बिबार मा बिफांमोन बियो गोमो गोमो बिबार बारो बेबो बेखौबो आं नुदों आरो जोंनियावबो आं
बेसरथ' नङा देमसि थाबाय ओमफ्रायो
दालि थाबाय
दालि
ओम ओमफ्राय
ओमफ्राय सबाइ
औ औ बेबायदिनो मावो आरो
सिबिं सिबिंफोर खौबो मावनाय नुनो मोनो सिबिं फैयो औ।
नो फोफायो ना
उम उ माइ मोनखां थांनायनि उनाव सिबिंखौ फैयो जै बे सिबिंखौ जोङो मागो मागोनि सिगां जोङो मोनो आरोना मागोआव जों फिथा मोनजालायो।
नोंमारगौ नोंगौ आरो बेसराबो बेबायदिनो ना?
उम बेसराबो जोङो
औ आरो फाथोआलाय
फाथोआबो औ ओइ दिरुं बानायोना फाथोनिफ्राय औ
फाथोनिफ्रायथ' जों गोबां
उम फादो फादिसिना ओ फादिसिनायालाय न' लु
औ न' लुनायाव बाहायो आरो बिबदिनो मोसौ बेबायदिनो जों गोबां बु
जों गोबां माने औ
उम
जोङो बा बर'फ्रा गावनो गाव
औ जेरै फाथोनिफ्राय दिरुं बेसर फोबाय बेसर जेनेबा फोनानै जोङो बेसरखौ फिथाइ दिहुनबाइ फिथाइ दिहुननानै थाव फेरेदबाय आरो बे बेसरजोंनो गोद जोंनि आइजोफोरा खानाय लोबोमोननो ने
खानाय लोबो औ बेसरजों खानाय लोब बेसर साबा बेस जायनाखि ओरैबायदि बेसरखौथ' माने देग्लिनानै उनग्लिनानै थाव खालामबाय आरोना बे थाव खालामखांनायनि बै बे एसे एनै साबा थायोना बे साबायाव बाबो बे थावा सिथाबनानै दं नालाय बेखौहाय फुयोमोन आरो बेजोंबो
औ ओमफ्राय खानाया बिराद मोजां जायोमोन नो
आरो माबा जोंबो मा होनो लायो बे सु खर थाबाय आ खारै जोंबो लोबोमोन आरोना।
गोदोनि खानाया रुमबां रुमबां थारमोन बे बिदिनो आरो नै औ। दालि फोबाय बे दालि खौबो न'आवनो जानोबो हाबाय। आरो बाजारावबो फानलांनो हाबाय जायनि गेजेरजों फैसाबो आरजिनो जों हाबाय आरो।
ओम।
उम उम।
बिनि अनगायैबो माखासे आ गोरान खेथियावहाय दंबावो जोंआ दा आं एसे ए मावनाय ओ जुखाम आबादफोरबो सफैदों आरो गम खम खम जुखाम जुखाम आबादा एसे बर'फोरा मावफैनायखौ नुदों मोनदों आरोना। जुखाम गोदो बांद्राय मावोमोन। किसुमान एफा एफाबाबो बर'फ्रा जानो आन्था मोजां ओ जुखामाथ' देहानि थाखायबो मोजां । जानोबो मोजां दा आरो गोदो आङो मोनजादोंमोन आरोना। माने
उम उम।
आ जुखामखौ जोंहा बारा गोदो गायामोन । आ थेवब्लाबो दायो गायसै आरो आरो गायखांबाय । मोनखांबाय ओमफ्राय मानि बे बारा गायामोन । थेवब्लाबो दा किसुमान गामियाव रुनानै फानोमोन आरो । दा बेबायदि फाननाय बारा
गोरान फोराननानै फानो ने?
बे माबाखौहायो औ दा गोरान फोराननानै फानो । नंआ गोदोहायो जुखाम खौ ओ माने गोरलैखौ रुनानै बाजार सकआव फानोमोन ।
औ औ ।
थाइबा थाइबा दाम फानोमोन आरो ।
औ औ आरो खमनिसो फानबावोमोन थाइसे थाइनै उम्म उम्म । बेनोथन‌ औ ओमफाय नोंसोर आबाद मावनायालाय बेसे बुरजा मोननाय जुखाम आबादा?
जोंनि जुखामाथ' मोनसाबदों । बिदिनो ओ माबासो एकस थ' कुइन्टेलसो जाहैदों ।
अ होमबाथ जोबोद बुरजा नोंस्रा मोननो हादों
ओ एसे एसे दि थां साबनो हाबाय मोजाङानो जादों जानायाथ' ओ बेग बिदिनो माने माने गुबुनफोराबो गोबाङानो मावदों माने मावदावोब्लासो सासे मावदावोब्लासो गुबुनाबो नुनानै सोलोंनाय बायदि जायो आरो आरोना ओंखायनो माने बिनि गेजेरजों जों बयबो खौसेयै दावगानो हायो आरो सोरबा नङा सो सोरबा माने मावनानै दिन्थिग्रोनांगौ
औ औ होनबा सोलों
सो माने गुबुना मावनो लामा लागोन आरो
आरो आइ गैया माने
औ जों माने जोङो माने सोलोंनानै लानो रोङो आरो मा
औ औ जोंहा दालिसो फोदों एबार जोंहा औ न'आवबो जानो लाखिबाय ओमफ्राय आरो बाजाराबो जोंहा फानहरबाय दाम मोनदों जोंहा मोननायालाय महनसेयावनो थाम रोजा मोनदों
औ दाम दंथ'।
दाम दं। आरो सामफ्रामबो नांगौ नांगौना दालिखौ बयनो बो ओंख्रि दालि नङाबानो जाया औ। बेसरबो एसे फोदोंमोन दायो थाव फेरेननो हरबाय। आरो बे थावफेरानो। उ बे बास। हाबाखौ जोंहा नानो होदों नाया देरस होनो बे।
औ बेसर साबाया-
औ -औ-।
बेसर साबायानो ना देरो ओं।
उ बेनिखायनो। जोंहा माने एबार बुहुत लाखि जादों आरो गासि बो आबादखौनो मोजाङै मोजां बोखांनो हादों। गोरान खेथिखौ।
होमबा खायसेनि आं नुनो मोन दों ओ अखा बारा जानायनि थाखाय यो माने माखासे आबाद गोरान आबादफ्राबो माने खहा जायो मालाबा।
औ औ
राय दुखु माने सैनांगौ जानानै फैनो गोनां जा जायो आरो। बेबायदि जायो आरो बे माने बोथोरनि खोथा समाव बोथोरखौ जोङो माबानो हाया।
औ खिन्थु जोंना एबारहाय मोजां बोथोरखौनो मोनदों आरो। गाज्रि जाया जोंनि खाथि खालानाबो मोजाङैनो बु बोखांनो हादों।
औ औ औ
आरो खोनानो मोन्दों माथो नोंसोरथिं साफाद आबाद जायोनो?
अ बेयो जोंनि जोंहा मावाखै जोंनि बे खाथि खाला नि माबाफ्रा माखासे माखासे मानसिफ्रा मा मावदों आरो।
औ।
हायालाय हाया मावबालाय जागौ खामायनो हायो साफादावबो बुहुद फैसा दं आरो। ना। माने गयनि सिं सिंङावबो। जोङो साफाद माबानो हायो खिन्थु मोनसे मोनसे माबाया बेनो मावनो हायोबाथ मोजां। मोजां। बेखौ माने जोथोन लाखिनो। थाग्रा मानसि थायोबा। बुहुत माने जोथोन लानांगौ। जायो। सापादखौ माने खादो। ओमफ्राय बिनो हासार होनांगौ। समाय मथे। नायबायानो थानांगौ आरो दै नांगौ बेनो दै होनांगौ आरो दानना होनांगौ सापादखौ आरो खाग्रा मानसि। नांगौ माने बिनि थाखाय माने माखासे। सानफ्रामबो नङाब्लाबो। बो बेनो। थाखायो माने नायग्रा मानसि थाबायानो थानांगौ जायो। फ्रि सासेसोबाबो फ्रि थाबाय थानांगौ जानानै फैयो आरो सापादनि थाखाय न। गयआ मोजां ओमफ्राय। साफादखौबो गाज्रि होननो हाया माने। साफादा। ओ गयनिफ्राय बांसिन फैसा होनो हायो आरो। मानो होनोब्ला बेहा रेगुलार माने रेगुलार मोनो आरोना रासिन। सावन बोथोर ना माबा बोथोर। बोथोरावलसो बियो साफादा मालाबा राननानै थाय माबानानै थायो आरो रोदोमा लासिनो थाथ'यो बेनि उनाव बेखौ जोथोन लाफिनबा माबाफिनो आरो सापाद फ्राबो बोराइ जायो बेबो बोराइ जायो अब्ला बेखौ माने दानगार दाननानै गोदान गायफि
औ औ आजिखालि बर'फोरखौ जों कक' फि फांखौबो गायनाय नुदों ना बेनिलाख' अ बेफोरनि आबादबो खालामनाय नुसोदों माने बर'फोराबो आथिखालाव गोबां माने गोदान गोदान ओ आबाद मावनायनि आदब बा बिफां फोरखौ सोलोंनानै ला
सोलोंनानै लादों औ नंगौ माने जों सुबुं माहारि यानो माने ओरैबायदि माने जों गुब सोलोंसुला माने जों गुबुनखौ नुयो ला आंबो हागोन नामा?
ओम ओम।
जागोन नामा? बेबायदि आरो ओमफायनो बेयाव सोलोंनाय जोङो मोनो आरो माने बे सोलोंनाय गोसो थानाया माने बहुद मोजांनि खोथ दा जों बेखौहायो गुबुनखौ नुनानै जोंङ सोलोंनानै लानो हादों। बहुद मोजां आरो।
औ आरो जोंनि रांखान्थि औ रांखान्थि थासारियाबो जौगायो नङा होनलाय औ।
गुबुनखौ मावनानै बियो फैसा थाखा मोननाय नुदोंब्ला बै सासे मानसिया मानो मावाला सिन थानो। बेनावबो थ' गोहोम गोग्लैगोन बिदिखायनो बिनि गेजेरावनो किसुमान ओरैबायदिबो जायो। जाय बेयो माने ओनसोल लानानै ओनसो जानायख नुनो मोनो आरो खेथि बाखौ जाय ओनसोल लाउ जोङो माने खेथि मावग्रा मानसि नुगोन बे जायगानि मानसिया गा सिबो खेथि मावनानै मोजां मोनग्रा मानसि जाजोबगोन। बेबायदि मानसिबो आं नुदों औ बेबायदि नुदों आरो आङो जायनाखि दाग ख्लैयो खुन जाया माने रौथानि सासे माने जि दाग्रा मानसिया फैदों आरो ना। फैनानै इउनिभारसिटियाव लेक्सार
औ औ दे होमबा नोंथां दै।
औ औ बेयो माने जि दानानै